हेलौ औ खोनादों ना औ मा खालामदों
नै दं ओरैनो जिरायनानै
अ मोजां आंबो ओरैनो दङ जिरायनानै मोजां ना
मोजाङानो खबरफोरा मोजांयैनो दोंथयो दामानि
मोजां बाथ्रा
नोंसोरथिं ओ देग्लाय बैस गोब
बैसागु फोरबोआथ' जोबोर गाजा गोमजायैनो थांबाय होननानै बुंनो हागोन जेहेद थु बे जोंनि हारिनि मोनसे बयनिफ्राय देरसिन फोरबो होननानै जों मिथियो नङा होमबा बैसागुखौ, ओम जेरै जेरै जोंथिंजाय जेरैबाददि जेरै ओ बैसागुखौथ' बिदिनो स्नि दान हिसाब स्नि दान फालियो नालाय सिगां बैसागुथखौथ' जों मोसौ बैसागु होननानै मानियोना बे मोसौ बैसागुआव जोंनिथिं माने, औ खोनादोंना? हेलौ औ। मोसौ मोसौ बैसागु मोसौ बैस बैसागुआव जेरैबायदि गोखा गोखै माने एकस' एकथा जे मैगं बुथुमनानै जायो। बेफोरबायदि जायोना? नोंसिनिथिंबो।
जायो जोंनिथिंबो जायो औ।
आरो मानसि बैसागुयाव मा मा खालामो?
मानसि मानसि बैसागोआव जोंना फोरै फोरबो जाबाय ओमफ्राय फोरबो जानानै। जों ओ उन्दैफोरा गेदेरफोरनियाव। बोर लाबाय ओमफ्राय गेदेरफ्रा उन्दैफोरनो बोर होबाय बे बेबायदिनो। जोबनानै थाङो ओरै मानसि बै जोबोबा। बे बैसागोआ।
सरासनस्रायै जेरैथिंबो एखेआनो नङा होनबा बैसागुआ लाय जोंनि जों मोनसे एखे हारिनिनो सुबुं हिसाबैथ'। गासै जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरैबायदि सोलिदों दासिमबोथ' बेफोरबायदिनो सोलिबाय थायो बैसागुआ नङा होनबा?
औ औ।
नोंसोरनियाव औ औ।
बुंनो हागोन दे।
नों ओ नोंसोरनियाव ओ। गामियाव।
औ।
जेनेबा ओ मा होनगोन बेखौ औ। गामि बा न'खर न'खर हाबनानै बेबायदि मोसानाय ओ बे। खान्थिया दङ ना गैया?
बेफोरखौथ' जों गोदो गोदाय जेरैबायदिनो बिदिनो दिनो बोराय बुरि फ्रा आलादा बा सेंग्रा सिख्लाफ्रा आलादा गथ' गथाइफ्रा आलादा बायदि ओरैदि रंजानाय नेम खान्थि दंमोन गोदोनिफ्रायनो। बे नेम खान्थिया माने दिनैसिम बो सलिबोगासिनो दं आरो जे बिदिनो ज' जयै ज' जयै बैसागु मोसानाय बा बोराइाया बोराइजों बा सेंग्रा सिख्लाया सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइया गथ' गथाइजों जेरैबायदि गोदो फालियोमोन गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरैबायदि फालिबोबाय थादोंमोन दिनैसिमबो माने बो बेफोरबायदि फालिबाय थानायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो नुनो मोनबाय थादों। जाहाथे उइनावबो बेबायदिनो थाबाय थागोन बेखौनो सानो आरो। बैसागुआवथ' औ बुंनो हागोन दे नों बा
ओ जो-जोंनाबो बिदिनो ओ जोंफोरो से बैसागोआव फोबो-फोरबोखौ खौ फोजोबबाय फोजोबनानै ओमफ्राय नै बैसागो बा थाम बोसोर बैसागोआव गासैबो ओ गामिनि रायजो राजा गासैबो ओंखारनानै माने जयैनो ओ सानसेबा साननै बिदिनो मोसानानै रंजायो आरो नखर नखर थांनानै।
गोदो गोदायनिफ्रायनो जाया बैसागु रं ना होनबा
औ
रं जोंनि बे नामानो रंजालि बैसागो फोरबो रं रंजालि आरो जोंनि हारिनि बेनो बेनोस बेनोस बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो हिसाबै जों मिथिबोबाय थादोंमोनना बैसागुखौ।
नंगौ
आरो ओ बैसागुखौ जेरैबायदि गोदो गोदायनिफ्रायनो स्नि सान हिसाबै जेरै मोसौ बैसागु मानसि बैसागु सैमा मावजि
औ
ओ दासिमबो जों बेबायदि जों बेखौनो नाजाबाय
दा जों गो गोदोनि बैसागो आरो ओ आथि खालनि बैसागोजों बेसेबां फारागथि नुनो मोननाय बायदि नोंनि नोंथांनि नोजोराव माबायदि फारागथि मोनदों माने दानि बैसागो आरो गोदोनि बैसागो। गेजेराव
बेखौनो बुंनो नांगोन जे गोदो गासै गामियावनो बा माबायाव गामि गामि थांनानै जों मोसानायफोरखौ नुनो मोनोमोन ओमफाय आथिखालाव जोङो मा खायसे खायसे जायगायाव बैसागुफोरखौ जोङो ओ एसे ए स्टेज प्रग्राम हिसाबै फालिनाय होननानै मोनसे नंगौ गामि गामि गिदिङो बिसोर जे जोङो मानो होनबा ओ अपेन बैसागु हिसाबै जे खिसुमान खायसे खायसे जायगायाव बा फालिबोबाय थादों जे बे बाथ्रा बेखौनो सोलायनायखौ आं नुबोदों आरो बाखिथ गासैबो थिगानो जेरैबायदि मोसौ बैसागुआव जोङो जाहाथे बोसोरावहाय रावहाबो बेमार आ जार दा जाथों होननानै जे एकस' एकथा मैगं बुथुमनानै जे जायो मोसौ बैसागु दिनाखन। बेफोरखौ जों दिनैसिमबो नुबोदों आरो दिनैसिमबो गोदो गोदायनिफ्रायनो जों दिनैसिमबो नुनो मोनबोदों बे बेखौहाय बे आरो बिथिंजाय प्लास ओ ज जहै मोसानाय रंजानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों जेरै नोंथाङा दहाय बुंबाय जे उन्दै मानसिया गेदेरखौ मान होनानै बोर लानाय बेफोर नियमफ्रा दिनैसिमबो दङ आरो दिनैसिमबो दंबाय थायो आं बे खौनो बुंनो सानो आरो नोंथाङालाय बिनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो।
आंनि नोजोरावबो औ आंनि नोजोरावबो बेनो गोदोआव जों ओ गोदोनिखो नायोबा जोङो बो मास मोन ए बा दानसेसिम हालागै बांद्राय माने जानानै लोंनानै बांद्राय जों रंजाद्रायोमोन बा बोसो रसे ओ मा दानसेखौ जों गासै खामानिखौ बावगार बावगारलायनानै जों जानाय लोंनायाव नांसोमनानै एसे थासिनोमोन आरो सिगां ओमफ्राय दा बिनिफ्राय एसे सोलायनानै दायो माने मा सानस्नियाव फैबाय ओमफ्राय जानाय लोंनाय बायदि दिसिना बां द्राय जानाय लोंनाय खालामनायफोराबो जोंनाव एसे खमिबाय एसे एसे स्टेेनडार्ड माने थाखोआव फैबाय आरो बेनो ओमफ्राय आरो सिगाङाव जोङो बिदि जौस्रां फोराव जों खुङामोन बा बायदिसिना मोसानाय बा बायदिसिना खेला गेलेनाय बायदिफोर होआमोन जों खिन्थु आथिखालावहा जोङो स्टेज खालामनानै मोनसे आब्रु थि जौस्राङाव फालिनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनोसै आरो
नंगौ नंगौ आरो बेवहाय बैसागुआवहाय बायदिसिना खेला होनायखौ जों नुनो मोनो बायदिसिना जायगा लायै जायगा खेला गेलेनाय होयो
उम
बैसागु होनबा जों बेखौनो मिथिनो मोनो जे मा होनो बेयो जोंनि हारिजों खाथि सोमोन्दो गोनां बा जोंनि हारिनि मोनसे नागार हायै फोरबो ओ आरो जोंनि औ नं गौ रा रंजानाय बाजानायनि मोनसे फोरबो होन हिसाबै जों बै समाव जोंहा जेबो हाबा हुखाबो गैया गोदान बोसोर फैयो नंगौना नङा गोदान बोसोर जोंनि ओ जोंनि जों गोदान बोसोर हिसाबैनोथ फालियो बेखौ बा बैसाग बैसाग दानावहाय बैसाग दानाव फालियो जों बैसागनि एक थारिख बेनिफ्रायनोथ फालियो न बे बुस्थुखौ मानो गोदान बोसोर होननानै गाजा गोमजायै गासिबो फालियो रंजा खुसि खालामो गोदान गस्ला बायो गोदान गाननाय जोमनाय बायनानै रंजायो न ङा होनबा बैसागु होनबानो जे गोदो गोदायनिफ्रायनो बैसागु बानो जे गोदान गाननाय जोमनाय लायो बैसागु फैबाय जियानो बेलेग फोरबो लायाबाबो बैसागुआवहाय सबबो लुबैयो माने गोदान बुस्थु जेरैबायदि मिथिंगायाबो गोदान महर लानाय बायदि गोदान बिलाइ खिलिनाय बेफोरबायदिनो जोंनि गोसोआबो माने गोदान गोदान लुुबैनाय बेफोरबायदि मोनसे बुहुत माने रंजाथाव मोनसे फोरबो हिसाबै जों मानिना लानो नाङो आरो बे फोरबोखौहाय
औ खोथा बै जों ओ गोदोआव माने गोदोनिफ्राय खोनानाय बायदिब्ला मिथिनाय बायदिब्ला जों माने ओ खायसे जोंनि संनाय सावनायाव बाहायनाय। दो दोख्ला जों सिगाङावथ' ओ हानि दो दोख्ला बायदिसिना बाहायोमोन औ ब माने ओ गोदान सोलायो होननानै जों माने खो-खोन्थानाय बा गोदोनि मानसिफ्रा खोन्थानायखौ जों मिथिनो मोनो आरो नाथाय बेफोरो ओ दो दोख्ला बा मुवा बेसाद बायदिखौ जों गोदान सोलायनायखौ आथिखालाव नुला आरो जों गाननाय जोमनायफोरखौल' जों गोदान गोदान गाननाय खौ जों नुनो मोनसै
नोंगौ
ओ जे-जेखि जाया मानो जों बेखौनो बुंनो हायो जे ओ जों जे माने जोंनि बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ सिगां जेरैबायदि बा जेरैबायदि सलिदों बेखौ फोसाब मा होनो बेखौ फोसाब नानै बा मा माबा खालामनानै जोंसे औ जों जे खालामलांबाय थादों बेनो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। जाहाथे जों जे बे बुस्थुखौ बावाखै आरो जों बेखौ जों माने फोथांनानै लाखिलांबाय थानो हानांगोन जिहेथु बैसागुआनो जोंनि मा हारिनि मोनसे सिनायथि। फोरबो हिसाबै जिहु थु सिनाखि मोनखाबाय एबा सिनाय मिथिखायोनो। बेखायनो बेखौ जों मोजाङै माने आब्रुथि गोनाङै फालिलांनानै रैखा खालामलांनायानो जोंनि गुबै खामानि नङा होनबा?
औ नंगौ बेखौनो बुंनांगोन आरो जों जेब्लासिम जों थांनानै थागोन। बा बरफ्रा थांनानै थागोन जों बैसागुआबो बे बेसेबां
औ नोंगौ नोंगौ नोंगौ नोंगौ नोंगौ नोंगौ थारैनो नोंगौ। दे बिदिबा जाथ'सिगोन औ दे औ जागोन दे औ